हेलौ औ नोंथां औ खोनादों
जुदि नों औ जुदि नोंथाङा फ्रिबा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नामा नोंथां
औ रायलायनो हागोन
औ जों माने दावबायनाय बा ट्रेभोल बेखौहाय लानानै एसे सावरायनोसै खोमा नोंथां
औ औ दे नोंथाङा जागायजेनदो
औ दावबायनाय होनोबाथ' माने जों गुबुन गुबुन माने बिथिङाव दावबायनायखौ जों नुनो मोनो आरो खायसे खायसेखौ जों माने स्कुलनिफ्राय स्कुल बा कलेजनिफ्राय माने प्रजेक्ट बायदि माने इदि जयै स्कुलनिफ्राय दावबायनाय एफोरखौ नुनो मोनो आरो खायसे जोङो माने लोगोफोरजों बा बिजनेस बा माने इदिनो जब बेफोरबायदिनि थाखाय माने जों दावबायनाय एफोरबायदिखौ नुनो थाङो आरो मोननो थाङा आरो बिदिनो जों माने गाव गाव हारसिं गाव हारसिंबा लोगोफोरजों इदि दावबायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां दावबायनाय होनोबाथ' माने जोंनिया माने मोनसे जायगानि मा होनो जेनेबा जों गुबुन मोनसे जायगायावहाय माने गुबुन मोनसे हादोरफ्राव फ्राव दाव दावबायहैनो थाङो नङा नङा होमबा नोंथां बेफोरखौनो जों दावबायनाय होनना बुंनो हायो आरो माने जों ओं गुबुननि गुबुननि हादोरनि बा गुबुन हारिनि गुबुन गुबुनफोरनि माने जों बैसिनि बिसिनि थासारि बैसिनि हा हादोरफ्रा माबायदि बेफोरखौहाय जों माने मिथिनो लुबैयो जे जानाय लोंनाय आसार खान्थि बा हारिमु बेफोरखौ जों माने मिथिनो लुबैयो जिहेथु बेनि थाखाय जों मानसिनि मा बायदि आसार खान्थि फ्रा मा बायदि जानाय लोंनायफ्राबा मा बायदि बेफोरखौ जों माने मिथिनो थाखाय मानि मिथिनो लुुबैनायफ्रा माने जोंनि मानसिनि जिउआव माने थाखायो नङा होमबा बेनिखायनो जों माने
औ-औ
बो दावबायहैनो हाया आरो जों माने दावबायनो लुगैबाबो जायनि मा होनो रांखावरि रांखावरि नांगौ जायो जेराव रां नांगौ जायो रां खावरि जेंना मा होननांसिगोन जों माने रांख रांखावरिनि सुबिदानि थाखाय जों माने दावबायनो गोसोब्लाबो माने दावबायनो हाया आरो नोंथांङा ओरैनो माने लोगोफोरजों बा गावसि ओरैनो मा मा जायगाफ्राव एबा मा जोंनि आसामनि अनगायै गुबुन हादोरफ्राव बे दावबायफेरबाय नामा
औ नंगौ आं दावबायनो मोजां मोनो गोजान लामा थाबाय दावबायाखैब्लाबो खाथि खाथि खाथि खाला जायगायाव दावबायबाय बेलेग माने बेलेग हादोर होनोब्ला आं भुटानाव भुटानाव थांबाय खेबसे आरो लोगोसे जोंनि हादोरजों जोंनि माबा स्टेटजोंनो नांजाबनाय अरुणाचल प्रदेश बेहायबो आंङो थांखांबाय आरो लोगोसे वेस्ट बेंगल बेफोराव आं थांखांबाय आरो दा दावबायोब्ला जो मोनसे जायगानि कालचार बिसिनि जायगायाव माबादि जानाय आरो बिसिनि मानसिफोरा माबादि बिनि सायाव बा बिसोरनि बहुद गियान मोननो हायो सोलोंथाइजों लोगोसे जोंङो सोलोंथाइजों लोगोसे जों समाव दावबायलां दावबायनांगौ सोलोंथाइ सोरबा सोरबा बिदिनो सामार भेकेसन फ फरायसा सामार भेकेसन फाव बिमा बिफाजों गोजानाव अबेहायबा दावबायहैनो लुगैयो थिग बेबादिनो जों नर्मेल मानसिफ्राबो जों ज' लोगो लानानै बा लोगोफोरजों बबेहायबा बेरायहैनो बा बबेहायबा दावगहैनो गोदान जायगा नायनो होननानै जोंङो लुुबैयो आरो थिग बेबादिनो जों दावबायनाया जोंनि गोसोनि माख माखासे दुखु सुखु दुखु आरो सिन्थाफोरखौ गोजान खालामो ओ बुस्थुखौ जोंङो माने लेखायाव फरायनानै मोनदों जे बुस्थुआ जोंनि गोसोआव थाया बेफोरखौ जोंङो मेगनजों माने प्रेकटिकेलि जोंङो नुहैयोब्ला निसय जोंनि लाइफ टाइम जोंनि गोसोआव थागोन जोंङोनो सामफ्रामबो ओंखाम जायो बायदिसिना जायो नोंगौ नाथाय गुबुन मोनसे जायगायाव आं दासिमबो गोसोआव दङ आं जेब्ला अरुणाचलाव थांदोंमोन आं बेवहाय मा मा जाबोदोंमोन आं साम फ्रामबो न'आव बेदर फिसा जायो नाथाय आं बेफोरखौ गोसोआव थाया नाथाय आं जे अरुणाचलाव थांदोंमोन आरो बेवहाय थांनानै ओरैबादि मुवा जादोंमोन ओरैबादि ओंख्रि ओंखाम जादोंमोन आं दाबो गोसोआव दङ मानो होनब्ला बेयो आं बेवहाय थांफेरि जायगायाव थांनानै आं मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनदों दा थिग बेबादिनो जोंङो लेखायाव माखासे ओ अबेबा जायगानि सोमोन्दै जोंङो फरायनानै मोनो नाथाय फरायनानै मोननायनिफ्राय जोंङो प्रेक्टिकेलि जोंङो बेवहाय दावबाय नानै जुदि मेगनजों नुयोब्ला जों बाहाय बांसिन गोसोआवबो थायो आरो साबसिनै बुजियो नंङा होनबा नोंथां दा दाव ओ दावबायनायजों जोंनि आं दहाय होननाय बादि जोंनि गोसोनि माखासे ओ गाज्रि साननायफ्राबो गैया जालांङो जालांङो आरो जोंखौ मोनसे ओ रिफ्र्रेसमेन्ट खालामो आरो गोदान साननो हाफिननाय मोनसे ओ फिजिकेलि मेन्टेलि जोंखौ माने फ्रेस खालामो। दा नोंथाङाबो बबे बबे जायगायाव आरो मा मानो दावबायनो मोजां मोनो एसे फोरमायबावब्ला मोजां जागोन।
औ औ नोंथाङा बुंलांखाबाय जेनेबा मा होनो जों दावबायनो मोजां मोनखायो जिहेथु आंबो दावबायनो मोजां मोनो माने आं बांद्राय जोंनि हादोरनिफ्राय माने बाहेराव इफोरबायदि बा गुबुन हादोराव माने थांनाय जायाखै जेनेबा जों जोंनि खाथि खाला जेखौ जों बुङो सेबेन सिस स्टार होनो बे बेफोरावनो थांदों आरो जेनेबा जोंनि औ शिलं शिलंफोरावनो थांदों शिलं ओजोंहाय नेपाल ओ गवा ओ मा होनो ओ डिमापुर बेफोराव थांनांङा आरो जों माने जोङो थांनाया माने जों कलेज ट्रिप होनांसिगोन माने कलेजनिफ्राय माने थांदों आरो ट्रिपाव माने जों बेयाव थांनाय जादोंमोन आरो जों माने पुलिस इदिनो लावखार ओंखाम जानानाय बायदिनो माने जों अकियाम होननाय मोनसे बेयाव बेयाव थांनाय जादोंमोन आरो जों लावखार ओंखाम जानो बेयावबो आं बिनि बागैनो एसे बुंसै माने बेवहाय लांखा मा होनो बिनि जायगाया जोबोद समायना आरो माने। बिनि थासारिफोराबो माने मोजां माने मिथिंगायारि मिथिंगायारि नुथायफोराबो माने मोजां आरो बिनि थाखायनो माने जों बेयावहाय माने नायनो होननानै जों माने थांनाय जादोंमोन आरो बेयाव। कलेज ट्रिप जिहेथु माने जोङो नायनानै मोजां मोनो जिहेतु बेखौनो माने जों मिथिंगानि बिसिनि बिसिनि मा होनो थासारिफ्रा माबायदि बिसिनि हारिमुफ्रा माबायदि बेखौहाय जों मिन्थिनो मोनबोदों आरो बिसोरनिहाय माने कालसारफोरा माबायदि बेखौबो जों एसेब्लाबो मिथिनो मोनदों आरो जों बिदि मा होनो उकियाम हाजोनि माने मा होनो जों बाराखौ नु मा होनो नायबोजोबनो हायाखै जाहोनाव माने बै समावहाय जोंनि समावहाय माने करना भाइरास बे समा जानानै जादोंमोन नालाय बेनि थाखायनो माने जों जों थांनाय समावहाय माने बारा बेफोरबायदि नुबोजोबासै आरो आरो जों डिमापुर थांदोंमोन डिमापुराव थांनाय समावबो माने जोंनियाव माने जों जि दिना थांदोंमोन बेयावहाय माने बै बिमाफोरनि बायखोन्दा नेेरसोनफोरखौ जों माने बाहेरनिफ्रायसो नुहरनाय जादों आरो माने। सिंयावहाय जों हाबनानै नायनो मोनासैआरो माने जों थांनाय दिन खालि माने बन्द थायोमोननो बिनि जाउनाव माने जों नायनो मोनबोआसै आरो।
औ
आरो शिलंखौ बुंनो थाङोब्लाथ' माने शिलंनि मा होनो नेचारा माने जोंनिफ्राय आलादा आरो माने ओजोंहाय माने शिलंआव हाजो एरिया जि माने दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो बेफोरबायदि आरो। बेयावबो माने जों थांनानै मोजां मोनदों माने होनबा जों बेयावबो माने इगजाम हैनो माने इगजामनि थाखाय थांनाय जादोंमोन जिहेतु जों माने बारा बेरायजोबनो मोनासै आरो जोङो। बेवहाय माने बिसिनि थानाय जानायफोरा माने आलादा बेफोरखौ माने जों कालसार बिसिनि कालसारफोरखौहाय माने मिथिजोबबोनो मोनबोआसै। मालाबाफोर जोङो खाबु मोनोब्ला थांफिनगोन होननानै सानो आरो आं नोंथां औ नोंथाङाबो एसे फोरमायबावदो नामा नोंथां।
ओ नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों हाजो एरिया बेयाव गोबां नोंथाङा बेरायदों होनदों दा हाजो एरियानि फिलिंसानो आलादा नङा होनबा नोंथां। दा हाजो एरियायाव बेरायोब्ला बांसिन हाजो एरियायावनो माने ओरैबायदि जायो जे बेवहाय पलिउसना एसेब्लाबो खम जायो दंफां लाइफां गोबां दंफां लाइफां दङ आरो मोनफ्रामबो ओरै मोनफ्रामबो साइडजोंनो माने हाजो बा दंफां लाइफां आरो गुसु बार बे जोंनि गोसोखौ बांसिन बोनो हायो आं बिदि होननानै सानो नोंथां मानो होनोब्ला आंबो जेरै भुटानाव थांदों भुटानावबो बेबादिनो दसेनो अखा हायो दसेनो माबायो भुटाना ओरैबायदि मोनसे समायना जायगा बेहाय पलिउसन होननाय बे बिराद खम आरो बेहाय ओरैबायदि सिस्टेम दं साफ्रोमबो ट्राफिक रुल्सफोरखौ बेहाय ब औ खोनानो खोनादोंना हेलौ औ खोनादोंना अ खोनाफिनबाय औ खोनादों ना